हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादोना।
औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों नोंथां उम
मा खालामदों नों
औ। अ दोङो र' नोंथां ओरैनो जिरायनानै दसे। नोंथाङालाय मा खालामदो?
आंबो दं। थयो नोंथां ओरैनो।
अ। ओंखामफोर जाबायना नोंथां?
ओंखामा ओ जाथ'आखै नोंथां ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां। ओमफ्राय ओरैनो बोथोर फोरा माबायदि नोंथांनिथिं
अ बोथोराथ' नोंथां दा एसे सान्दुं फैबाय माने फुंनिफ्रायनो माने एसे अखा हागासिनोमोन आरो। दासो एसे सान्दुङा दुंखांदो।
अ नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय जोंनिथिंबो बोथोरा सान्दुं ओंखारादो ओरैनोथ' मैयानिफ्राय दिनै ओ जि बा जिसे रिंगा लागि अखाया हागासिनो दंमोन दा सा-न नै दा गैथ'वा नोंथां।
औ अ अ। बिदि जासिगोन आरोना बोथोर सौफैबाय नालाय ओ औ औ।
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादफोर मावो ना मावा?
अ मावो नोंथां माइ आबाद मावो जों नोंसा नोंथां मिनथिंजायबो मावो ना?
जोंनिथिंबो मावो। माइ आबाद मावो आरो गुबुन गुबुन दस्रा बे दैज्लां बोथोरनि आबादफोरखौ मावनाय जायो दा ज जेरै लेस्रा आरो बे खांख्रि खला दैज्लां बोथोराव जिखिनि मोनो जोगोनार बेफोरखौबो मावो। नोंथांमोननि ओनसो मावो ना मावा बेबायदि?
जोंनि थिंजायबो मावो नोंथां। बेफोरबायदिनो गोबां लेस्रा, भिन्दि बेफ बेफोरबायदि गोबां खेथ खेथि मावो आरो दा आबादखौ मावो माइ ओ आबादखौथ' मावखायआनो। आरो बिनि अनगाबो गोबां बेफ बेफोरबायदिनो लेस स्रा बेफोरबायदिनो खांख्रिखला, भिन्दि, बेफोरनि बेफोरबायदिनि गोबां खेथ खेथि मावो आरो जोंनिथिंजाय न'आव जानो थाखाय बो आरो बाजाराव फाननोबो थाखायबो गोबां मावो आरो थां बेफोरबायदि खेथिखौ माने जोंनि ओनसोलाव गोबां गोबां नुनो मोनो बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ
औ नोंथाङा माइ गायोना गाया? खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा माइ गायनो रोंगो ना रोङा?
रोंगो नोंथां।
ए
गायो गायनाया-
औ अ
आबादखौ
अ
आ जोबो बिदिनो नु सासे न' सासे आं हायोबाथाय- सानि आइया थाङो आइ आयाबो बिनानावनो‌ बेफोरबायद दिनो फाबनि थालायो संनोबोथ' नांब्रा संनो खावनोबो नांबायना? आ
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ।
थाङो
औ
खोनादों ना? हेलौ